ए दे आदा मोजां जाबाय होमबालाय खोनाबालाय खौराङाथ' गोबाव समनिफ्रायनो बुंनो बुंनो। साननानै बेसेबा सिमां नुबाय दिनैसिमबो बुंनो मोनाखै। सै आंनि सिगाव ओंखायनो दोनै
बुरै। बुंनो। दे दे बुंना हो मा बुसथु।
जाजानाय नङा।
जाजायालै इन्टारेस्ट। मिथिं लाग्रासो माबा गोजोननाय लाग्रासो उम उम गोदो उन्दै उन्दै समनि खोथा सो रा यियो। ओमफाय नो
अ जारिमिन
माबा होनो मार्बल गेलेनो मोनोना मोनाखैलै?
मार्बलखौ गेलेया जायो मार्बलाव देनजारसोमोन आङो।
मानसिफ्रा मानसिफ्रा आंजोंसो लोगो जायोमोन, दालाय लोगो जालायनाय टिम थालाया होमबा। नोंजों आंजों लोगो, बेजों बेजों लोगो बिदि थालायामोन। ज'रा जालायग्राया। मानसिफ्रा आंजों लोगो जानो बिसि जां माने आंजोंल' लोगो जानो लुबैयोमोन आरो।
उम होमबालाय जै नोंजों लोगो जाबाय होनबा थाय आसा दंखायोसै आरो बेहा मोनलां
आसा दंखासै, माबानि जि हारिनायनि माबायानो बारा गैयाबा आंना।
उम
हारि हारिनायानो खमखाथार। आं बांसिन लाब जायोमोन आरो।
मार्बल गेलेनायाव मेरला मा मा दंमोन? माबा दावथु होनलायनाय दंमोन ग'ला होनलायनाय दंमोन। आरो माबा हाखर खिखरबो अन्थाइनि दंमोन, अन्थाइखौ गेलेखायाखै हाखर खिखरखौ हाखर खुलायना हायाव ओ अन्थाइ ज'मा ज'मा दोनोना। सयथा ना मा हाखर खुरोमलै, सयथा नङा खयथा हाखर खुरोमोनथाय?
सयथा सयथायानोमोन खोमा उम।
मा ओ सयथा बायदि मोनदों आं ओरै ओहो मोनथाम मोनथाम जाजोबो सयथानि बारा जायो बार'था जायो ओ बार नङा नयथा जायो नयथा।
ओइद नोङा नोङा सयथायानो खोमालै सयथा नङाबा आदथा। बिदि नङा मोननै मोन नै मोननै मोननै गोलावसोमोन।
ए होमबालाय माबा खोमा द'थाल' खोमा द
उम उम दथा दथा दथायानो बावबायलै आं बे बे बे गेलेनायखौ बावबाय आं।
उम आब ओमफ्राय माबा माबा फाखायाव साफख्लाय गेलेयोमोन ना जों साफख्लाय अन्थाइनि अन्थाइ थरबाजों गेलेयोमोन जोङो ओमफाय बे साफख्लाया जाहैबाय मा खालामो होनदों आखायाव थानांगौ आरो बे आसियाव गासिबो थाइबा थाबाथाय फास्ट। गेलेनोमोनलायलायो आरो। थाइबा थाजोबलायबा। आब नोंबो गेलेयोमोन लै उन्दैयाव बिराद गेलेबोबाय एन। टारेस्ट बेखौ गेलेनानै स्कुलाव दिन थाङोमोन रा।
बेबो आगर ओमफाय अन्थाइ बुरजा गावनायालाय अन्थाइ गावनाया।
अन्थाइ गावनायबो दंमोन ना औ।
अन्थाइ गावनानै फो गावजो गावनानै फोनांलायनानै गावनि जालायनाया।
ओमब्रा बिदि जायोमोन।
माबा अन्थाइफोरजों गेलेनानै देरबोबाय आरो जों ने।
औ ब्रा गोदो हाब दानिफ्रा नालाय मबाइलजोंनो माबा फनजोंनो थाजोबो।
फ्राबो अन्थाइ सन्थाइआ जाला।
जाला।
'दानिया माबा' साइखेलफ्रानो जि दामि दामि नांगौ दाना ना? उन्दैनिफ्रायनो साइकेल दानिया माबा मा होनो थाबायनो थाबायनो रोङिनि जिरायनायनिफ्रायनो माबा थायो थाना साइखेल। जिराय जिराय। होननो साइकेल खारो।
मालाय बिमायफ्रा बि माबाफ्रा हरो। उन्दै उन्दैआवनो।
बे नारग्रालाय नारग्राया?
औ।
गोलै गोलैयाव गोरलैयावनो साइकेल बि दांनो मोनो बेबो नारजानांगौ गावस।
ओमफ्राय जेनेबा बिदि अ इरि बुस्थुखौ होयोबा माने मा मा जाजानो गियो ना मायो? मानसिफ्रा गथ'फोरखौ।
जागानथ' खि जा उन्दै रावथ' जालाबाय गौमोनसो। फोरा बेखौलाय नायखानांगौसना नों जेखिबो उन्दै औ माने बिसोरो दस्रा दस्रा उन्दैनिफ्रायनो गेलेदाव मोनबाय नालाय बेफोरखौ नायसनला गेलेनायाबो उन्दैनिफ्रायनो बिगियान माबाजों गेलेग्रा जाबाय
खामानि मावनो सम मोननाय बिदि खालामनानै दाना बिसोरो बिदि खालामबाय मबाइलसो माबासो फनसो दिन्थिनो होयो
माने ओरै जाबायब्रा दानिया बाहेराफ्राव गेलेनो बिदि होला नालाय न'आवनो गेलेहोनांगौ जायो ओमफ्राय दा न'आव मा गेलेग्रा बुस्थु बेंखायनो गेलेग्रा बुस्थु बायनांगौसो
होम थिगानो जायखिजाया जोंनि दिनानो मोजांमोनो आरो सिगाङाव दा ओमफ्राय दानि दिनजों एसे माने जोंनिया आरो एसे गेजेरा बोरैबाबा अन्थाइजों गेलेबोनाय स्कुला बा बेथ' इन्टारेस जायोमोन
खान्थाल फिफां फिफां गाखो गाखो खान्थाल जानाय लिसु जानाय गाखो गाखो दानिया थ' पुलिसफोरा मा होनो बिदिथ' न'फ्रावबो गायला ओमफ्राय दंबाबो गाखो खोला बायनानै जाला बारिफ्रावबो थांलानोबा बारि गुवाराव बो थांलानो दाना दानिया नोङो बे फालांगि खालामनायखौ जायो ओमफ्राय फालांगि खालामनाय फ्राव बिसेबां मुलि होयो। रासायनारि मुलि बाहायो जों-जों-जानो जोंनिया सिगांनिया जाहैबाय नेस थालेर ओरैनो माबाजोंनो नेसारेल माबानायमोन नालाय थांनायमोन नालाय आरो बेयाव खुनु मुलि सुलि गैया जिखुनु फ्रब्लेम गैयामोन आरो बेयाव हेल नि थाखाय देहानि थाखाय
उम आरो नै जोङो खान्थाल फिथाइखौ मा खालामोमोन माने बे बुस्थुआ जोङो गासिबो माने खावनानै जायोमोन आरो खान्थाल फिथाइखौ बिदिनो इन्टारेस उन्दैफ्राव ओ बारियाव थांबाय सोरनियावबा ओरै खावनानै लिरख' जाखांबाय लिरख'बो खावबाय हांगोमोरा जा जाखायोमोन बथला बथ गिदिर गिदिरनो हां लेरख' जालां जोबखायो आरो ना उदै बुंजा जाबाय आ दा बेनो थाङै थु ङै नि नाव बे लेरख' खाथियाव ओरै खान्थाल फिफां दं नालाय खान्थाल फिफाङाव फैबाय दाना खान्थाला मोननाय मोननाय गोजौ जाबाय सायाव खोनायनि सायाव हरबाय ओमफाय दाना दाना मा होनो फिथाइआथ' बबाव ना नालाय गाबोन जाफैसै साफ्रेबाय
उम ओ हैइ जोंबो बिदिनोमोनलै माबाखौबो गोथांखौबो खानानै खाथिनि बे दिंखिया दंखिया हाग्राफ्राव गारलाबायनानै दोनलांसैमोन ओमफ्राय अखानायै फुङाव नायफैलायसै आरो
औ रा बिदिनो
कुल स्कुल थांनायनि सिगां मोसौफोर खाहायोमोन नालाय उन्दैफ्रावबो बेयाव नायलांलायनोसै आरोखि आरो मालाबा मालाबा बिदिनो सोरबा जाफैग्रोलायनोसै सोरबा सोरबा गेलेनायाव स्कुल गखांना थाब सफैयाबा न'निफ्राय थाब ओंखारबोनो मोनाबा बेहा गैला नोसै बिदि जानोसै ओमफ्राय दंग' दंगफ्राव दुगैयोमोन नालाय जाखांबाथाय दंग'आनोसै
आरोै माबायालाय माबा गेले
बिमा फानिफ्राय लाव थि लायै लायै
दा बे गोदो उन्दै उन्दैआव बांद्राय बलजों सोमोन्दो गैयामोन जोंना गोदोहाय
अब्लानो गैयामोनबा बलखौनो बायनो हायामोन
बेनोथ' नारेंसो जोयोमोन नामा नारें जोमब्रा।
जो जोयोमोन उम उम।
एदबारे लिहु लिहु जालायनोसै नामा नारि जु लिहु लिहु जाजोबना गेब ब्ले जासिम जोखायो। आ आरो
बै बिगुर बिगुरखौ एसे एसे हाख्लानानै फाख्रा सिख्रा बानायलायबावोसोमोन बिगुरखौ बैखौ एसे एसे हाख्लानानै बलबायदि फाख्रा सिख्रा
गोजां बोथोराव फुवा गेलेनो मोनाखै फुवा? फुवाबो गेलेयोम मोनदों ना जोङो बरिया एकदमबारे
गिरु बारु अन्थाय जाबनायाना जाब नाय बे बल बल बला बेखौनो। सिङाव अन्थाइ होलायनानै खायो यो
नङाबा थिसौआबो देनजाथाराखायोमलै।
एसे गिदिर गिदिरजों गेलेफानोसै दै माबलाबा मालाबा। मालाबा गेले नागौ जायोना मानसि गियाब्रा जि गावसा गावसा गे गिदिर गिदिर ज खरा खरा खुंनोसै। जोंनियाव नांदो बिफुंफ्रा देब। बुलाय खानोसै आरो।
एखदमारे हान्थु फरायनानै जहरनानै आल आरो। इफाय दाना माने गाबबिवगोन। सोरबा सोरबा।
उम गाबाबा माथोफ गाबलाय लायो हाब गोजा गोजा जालायनायबो जाथारबो मानहोनजोबो। मानजा जालाय रायदों दां
बिदिनोलै एकदमबारे ओन्दैनि काहानियानो जोंना बिराद माबा जा थाबाय दा ओमफ्राय दा मोनफिनलाना? दा बिदियाव थांफिननो नंबाबो जायाब्रा। माने दस्रायाबो दा खालामला जों खालामजानो लुबैयो दस्रखौबो बिदिनो खि खालामजानो लुबैयो जों सिगाङाव खालामबोनाय बायदि। दा खालामलानो रावबो। माने जोंबो नायफिन लुबै मालायनि खालामनायखौ।
दा गैलाब्रा मालाय गेमा आलदा आलदा ओंखारबाय मबाइलावनो अनेक रोखोमनि गेम आरो उ माबाजों माखासे। गेमजों गथ'फोरनि ब्रेनखौ वास खालामो नालाय। ओखायनो दाना गेम गेले होयो माबा माबि नायदो बे स्टरेजफोर नायहैयो
दालाय सम स्कुल सुआ होमबा माबाखौ एल पि स्कुल खौ माने सम सम साफा खालामो नालाय दैया बरथिगोनोसै ओरै थाथथनोसै दरजायाव होथनोसै दै होबाय दुगैबाय दसे हान्थुसे माबा आथिं लोमलाय लायनाय आरो नैबे आथिं स'से बेहाय आराम गोजाव लाबाय थान सै
माबायाव दुद्रुलायबावोबा बे सिङाव माबा बबाव माबासुनाया फाक्का सुनाया दु द्रुलायो मोनबा
दुद्रुयोब्रा
माने मोजां फाय मोन आरो
उम आरो खोरखि बारनायाथ' एकदमबारे माबाखा आरो बारबाय थाखायो
एसे एसे मोख्रा थाइपनिसो माने बारलु बारला खारलु खारलाया बेसनाव दंमोन दाना दा गैला बिदि गेलेला नालाय
उम्म गोदो उन्दै उन्दैयावनो बिदिनो आखाइ बायनाय आथिं बायनाया बांसिन जायोमोनलै।
ओ
बांसिन दुस्थ'मोन दुस्थ' जाहैबाय नालाय माने बे स्कुल थांबालाय लोगोफोरजों ज' लोगो मोनबाय आरो बिदिनो जाहैबाय बिमा बिफाबोथ' नायस्लाबला नालाय गामियाव नालाय
ओ
नो नोंसिना गामियाव दंनाय गैयामोन? बबेयाव बैयावमोन नामा खाराबारियावमोन नामा?
खाग्राबारियाव खाग्राबारियाथ' माबासो हा गोजौ गोजौ गोजौसो
गैला बाव गोमाजोब्बाय गो दोनि जारिमिनफोरखौ
ऐ माबा नै समा ओ ओ समा जाबाय।
दे होनबालाय।
उम्म उम्म दे।